हेलौ
हेलौ
औ औ खोनादो नै
मा खालामदों?
आङो दा दोंथ'यो ओरैनो
आदसा दे होमबा जों बैसागु बोथोरनि इनसे साव सावरायलायनोसै
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायहरदो
औ जोङो बैसागो फोरबो बा बै बैसागो होनबाथ' जोङो ओ बर'फोरनि गुबै फोरबो एबा सेथि फोरबो रंजानाय फोरबो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मिथिस'हायै बे समनिफ्रायनो आबै आबौ आजै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय बा फालिबोजानाय बेयो मोनसे ओ रंजालि ओ रंजानाय फोरबो थिग बेबायदिनो ओ बैसागो बोथोर ओ बोथोरा जोङो पुस दाननि ओ जोबथा सानखालि जोङो ओ संक्रान्ति एबा ओ मोसौ बैसागो महरै जों फालियो बे औ बे बैसागो फालिनायखालि जों मोसौखौ मान होनानै जोङो ओ सिबियो
औ थुखैनाय जायो जेनेबा बोसोराव फुङावनो दुगैस्र'नानै बहुद नियम खान्थिजों थुखैनाय जायो आरो बोसोरनि खनसे औ
थुखैनानै जोङो ओ बेदिनो आरो लोगोसे जोङो बै सानखालिनो ओ मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना गोखा गोखै मैगं थाइगंफोरखौ ओ बुथुमनानै जायखौ जोङो जौसे ओ से ओ रोखोमनि बुथुमनानै जायो होननाय ओ बेखौ जोङो बुथुमनानै जायो
बहुतथा रोखमनि आरो जेनेबा एकस' था टटेल एकस'तानि सिं संनानै जानाय जायो आरो बे सानखालि
नंगौ नोंथाङा मिथिगौ नामा मोननैसो बिनिनो मुंफोरखौ बुंनो ओरैनो मोननैसो
मुंफोर थ' जोङो बहुदथा माने एकस' थानि बिथोराव बहुद थायो नालाय बिदिनो लगाय देरनाय जायो आरो दा दिंखिया बहुद रोखोमनि थायो आरो
औ
उम उम
ओम बेनि उनाव जोंहा आरो ओ सेथि से बैसागो फैबाय बा गोथोन गोदान बोसोर बे गोदान बोसोराव जोङो उम फुङावनो ओ दुगैस्रां ओ लोबस्रां साफा सुफा जानानै जोङो गिबियावनो न'खरनि गिदिर बा बिमा बिफा बा बिदा फोरखौ जोङो खुलुमनानै बोर लायो बिसोरो ओमफ्राय जों आरो जोंनि गावनि उन्दैनिफ्रा उन्दैफोरनो बोर होयो थिग बेबायदिनो ओ जायो बेनि उनावहाय जोङो बयबो ओ बोसोर गोदाननि खनसे आर'ज गाबनो गावबा गाव थानसालियाव थांनानै
थांनाय जायो औ
ओ बिनिफ्राय जोंहा ओ बेबायदिनो बे से बैसागोआ जोबनानै थाङो जोङो ओ आथिखालाव जोङो मा होनो स्नि सान स्निसिमल' जों बैसागोखौ फालिनाय बेखौ नुनो मोनसै ना
जेरै खाम खबां लानानै सिफुं लानानै जेरै मोसानाय जायो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो था खानाय नालाय बे बर'नि बैसागोआ बोसोराव माने खनसे ओ गाज जा गोमजायै फालिनाय जायो आरो
औ बयबो बिदिनो रं जाङै बाजायै फालियो जायो ओ न'खर न'खर थांनानै एसे जानाय लोंनाय बायदिसि दा हाबाफारिफ्रा सोलियो जेरै बैसाग
जानाय लोंनाय माने न'खराव मोनसे गोजोननाय फैयो आरो जेनेबा रायजोफोरनि न'खरनि सायाव बोर होनाय बोर सारस्रिनाय गोसा रंजायै बाजायै जेनेबा बोर हरनाय इदि थायो आरो जेनेबा जानाय लोंनायावथ' थाखायो
नोंगौ जोंहा बेयावहा ओ लोंनाय होनबा गुबैय जौ जौ गिसि माइब्रा बिदै बेफोरो गुबै जाहैबाय लोंनायनि बेलायाव
औ जौ बिदै होनबाथाय माने बहुत गोबावनि थायो आरो सोरनिबाबो सोरसेनि सय मास पास मास इदिनि संनानै दोनो बर' बर' बर'फोरा बांसिन बांसिनानो इदि संनानै दोनो आरो जौ बिदै औ
नोंसोर ओ नोंसोर निथिंबो बेबायदिनो ओ मोननो थाङो आरो ना गोबां गोब बां माने समनि संनानै दोनखानाय औ औ
माने बैसागोनि नामाव संनानै दोननाय जायो आरो बे जौखो
औ
औ
गुबैयै ओ गाहायै जों बांसिन ओ बैसागुआवनो बाहायो आरो ना खौ आंनि माने नुनायाव आरो जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो आं माने जौ मायब्रा बिदै खौ बां स्पिसियेलि माने
संनानै दोननाय जायो
बांसिन बाहायो आरो बाहायनो थाखाय संनानै दोनो उम
बैसागो होनबाथाय जेनेबा बोराय बुरैल' नङा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ गासैबो माने गथ' गथायाइ होनबाथाय इसोर एक्सट्रा सेंग्रा सिख्ला एक्सट्रा आरो बोराय बुरै आरो बहुद गोसो गोथारै माने फालिनाय जायो जायो आरो
औ गावबा गाव माने ओ गाव बैस बैसो मिलायनाय जायो जों मिलायनाय सेंग्राफोरनि सेंग्राफोर ओ सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बोराय बुरैफोरना बोराय बुरैफोर गथ' गथायफोरनाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनिया गथ'फोर दियो ज' ज'यै थांनानै ओ न' खर न'खर हाबनानै बा एसे एनै ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबै जोङो मागिनाय मोनसे बे खान्थिया दङ। अबेखौ मागियो
आसा खामो बे फालिनाया अरायबो थाबाय थागोन होननानै जेनेबा बर' हारिनि गेजेराव
औ औ थागोन बेयो ओ जेब्लासिम बर' बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम बे माने फालिलांजाबाय थागोन आरस बेबायदिनो गाजा गोमजायै नो ओ नोंथांमोननि जे आथि खालाव एसे माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा बेयो बैसा सागु बोथोरनि ओ फालिनाय नेमखान्थि बा आसार खान्थिफोरखौ।
सोलायनाय मानेथ' इदि बैसागो बोथोरखो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय नालाय इ जोबथ'वाखै जेनेबा इदि माने सोलायनाय नुथ'वाखै। जेरै सिगांमोन इदिनो दा सोलिलांबाय थादो आरो इदिनो सोलिलांबाय थागोन होननानै आं आसा खामो आरो। जेनेबा इ बर र'नि मोनसे बैसागो बोसोराव खनसे फैनायखो जेनेबा गाजा गोमजायै फालिनांगो। औ बैसागो होनबाथाय माने ओ जेरै बेलेग हादोरनिया जानुवारि होनबाथाय जोंनिया बर'फोरनिया जाबाय मोनसे बैसागोनि इखौसो माने बोसोर गोदान होननानै फालिनाय जायो आरो।
औ नोंगौ बियो गुबै गुबै बोसोर गोदाना जोंनिया बैसा सागु आस
औ बर'निया बैसागो आरो औ। जेरै जानुवारिफोराव मानसिफोरा गस्ला गोदान लायो जोंनि बर' फोराबो बैसागो मोनफैबाथाय दख'ना गोदान गामसा गोदान आर'नाइ गोदान लानानै जेनेबा फालिनाय जायो आरो बोस सोर गोदान महर औ एक थारिखाव जेरै बोर लानायाव जेने बा आर'नाइ गांसे होनानै आबौ आबौनि जेनेबा बोर लानाय जायो इदिनो। मोनसे गोदान बोस
उम गोदो गोदोनि समाव जोङो ओ खोनानो मोनोमोन जेनेबा जोंनि संनाय सावनायनि ओ बासन बथन बायदिसिनाफोरखौ जोङो हानि बाहायोमोन नालाय बेनिखायनो बे हानि बाहायनाय स माव जोङो बै संग्रा ओ माल माथाफोरखौबो जोङो सोलायो होननाय ओ खोनानो मोनोमोन आरो नाथाय आथि आथि खालावथ' आरो बेफोर बाहायनाया गैला जेरै स्टिल सिलभार ओ बायदिसिना बाहायनायनि थाखाय औ बेफोर खान्थिया गैला आरो
औ इफोरखो आं बारा माने मिनथिबाङा मोन नालाय ओंखायनो सोलायाखै दा नोंथाङा दा मिथिदो आं आंनि सिगाङाव फोरमायदो गोजोननाय थाबाय आरो
उम नंगौ ओ माने औ खोनानो मोन्दों आरो ओ खोनायो जों खुगा खुगायो होमबा जों माला मा आरो बेफोरनि बागै जोङो एसे रावबोसो बहाबा सावरायबा बा लेखाफोर फरायोबा जोङो बैफोर गोदोनि बेफोर फोरखौ जों मिथिनानै मोनो आरो मिथिनो मोनो औ
इदिनो जेनेबा सोलायाखै होनबाथाय जोंबो बारा मिथिबाङा गोदो फोरमायब्ला जों खोनानो मोनो आरो सोरबा मानसिफोर रायलायबा जेनेबा बर'नि गोदो औ सोलायनायाथ' बहुद सोलायदो
उम नंगौ नंगौ औ बेखौ औ बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो मिथियो नालाय ओंखायनो औ सावरायला ओ सम मोनोब्ला खाबु मोनोब्ला सावरायलायनांगौ आरो बेफोरखौ ओ आरो ओन सोल लानानै ओनसोल एसे आलादा आलादा आलादा जायो खायसे
औ आलादा जाखायो माने फालिनायफोरा बहुद माने बहुद रोखमनि थायो नालाय जायगा लाना जायगा आरो
नंगौ
बे जेरावबो माने गाजा गोमजायै फालिनाय जायो जोंनि बर'नि गेजेराव
उम बिदिनो जोङो गोदोआव आरो गोदोआव जोङो दानसेसिम फालियोमोन होननानै आ मिथिनो मोनो
औ दान्सनिसिम जोंनियावबो दान्सनिसिम फालिनाय जायो आरो जेनेबा
उम दानसेसिम फालियोबा जोङो बांद्राय जायै लोङै थानायफ्रा बांद्राय जायोमोन ओमफ्राय खामानि दामानियाव ओ खामानि दामानिनिफ्राय आनज्रायनानै जोङो दानसेसिम जुदि जायै लोङै थायोब्ला जोंहा गोबां लस जायो नङा होमबा ओ औ बेनिखायनो औ औ आथिखालाव बेनिखायनो जोङो सानसिनि स्लिमल' फालिनायखौ ब बयखौबो नुनो मोनो आरो
औ औ
नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन
औ औ ताय मा जाबाय खोमा जोंनिया
एसे बुंजाबावगोन
अ अ बुंजाबावगोनना अ माने इफोर गावनि गावनि सायाव आरोना गावनि हारिखौ जेनेबा बैसागोखौ फालिनो खालि लोंनाय जानाय जोंल सोलिया जेनेबा मालायफोर मालायफोराबो बुं नो सान्स मोनो आरो नङा होमबा एसे लों खम खालामनानै जेनेबा बर'नि मेन नियम खान्थिखौ फालिलांनांगोन
औ औ बिदिनो जोङो गुबै नेमखान्थिखौ जों हम थानानै ओमफ्राय खायसे गाज्रि आसार खान्थिफोरखौ जोङो नागारनानै नागारनांगौ मिथिगौ आरो ओमफ्राय जोंनि गुबै माखासे नेमखान्थिफोरखौल जों हमथानानै सोलिलां सोलिनाया मोजांसै आरो आथिखाल
माने नाजानाया एसे सेस्था थानांगोन आरो औ नानाय
बोनाया गोनां
औ औ
ओ ओ दे होमबा नों
औ दे औ औ दे
दे